अ खोनादोंना
औ नोंथांनिनो मुङा माबादिमोन नोंथांनि मुङा माबोनलाय
आ खोन्थानो ओ नोंथांनिखो एसे लासै खोनादों
औ नंगौ नोंथांनि मुङा मामोनलाय
आंनि मुङा
औ
मुं खोन्थानो हामोन दे
एसे लासै खोनादो एसे गोसा होन
ए दा खोनाबाय दा खोनाबाय
थेवबो लासै खोनाबाय थादों
औ दालाय
औ दे-दे एसे गोसा खोनाबाय दे नोंथांनायाव आङो ओ जोंनि देहाखौ माबायदि ओ राफोद लाखि लाखिनांगौ बेनि सायाव एसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन-हागोन नोंथा जेनेबा जोङो दे-दे
नोंथांनि सान नोंथाङा एसे गोसो बुंबा मोजां जागौमोन हा हेलौ एसे गोसा होनलाय
अ नोंथाङा दा खोनाबायना
औ दा खोनाबाय
दे एसे जस खालामसिगोन आंबो
औ दाननानै हरफिननो हागोन नामा नोंथां
नाङा दे दाननानै हरफिनलाया
औ दे ओमफाय नोंथाङा मा सोंथि सों
अ जोंनि देहाखौ जों माबायदि राफोद लाखिनाया मोजां
औ बेयो माबे बेफोरबायदिनो आरोना ओ जोंनि देहाखौ जोङो राफोर मानो लाखि नांगौ होनना बुङोबा बा जोंनि लाइ जिउआ माने सम जानाय लोगो लोगोनो माने एसे बैसो जोनोमा जायो जोंनिया बेराम आजार बेजों साग्लोबबो आरोना
औ
जोङो मा बैसो जाया जब्लाबोैसे सिगां दानि इस्थ आरो जानाय लोंनाय गासिबो थिग गैला माने मानसिकथा माने बांसिन बिदिनो टेनसन माबा मि बेफोरबायदि जालाबायो आरोना माने जोंनि देहाया नो गैयै नोरजिया जालाङो मानो होनबा जानाय थानाय फोरावबो जोंहा बितामिन खम दानिया आरो बेखायनो दा बिदिनो जोङो बेखायनो जो बेराम आजारनिफ्राय बासिनो थाखाय जोङो देहाखौ गोख्रों लाखिनाया जोबोद गोनांथार आरो नोंथां।
नोंथाङा एसे गोस्सा बुंबावनो हागोन नामा बिराद सै खोना फैदों माने
आंथ' गोसाखौनो बुंबाय थादों माने आङो
खालायसै नोङो मायाव रायलायदों? नों औ नों हेडफनाव रायलाय दोंना ना
ओ डाइरेक्ट आं कलावनो रायलायदों।
ए लावद जादों?
लाउड जायाखै बिराद लासै खोनाफैदो।
ए नोंग' र' आंबो र' उम दालाय खोनाबाय नोंथां?
अ बिराद गोसा खोनादों।
ए नंग' आं नै ब्लुथुथखौ माबादों ओमफ्राय खोमायाव लादो आङो मबेलखो माने। दा जोङो नोंथांनि कुइसना बेफोरबायदिया जा सोंनाय बेफोरबायदि आरोना जोङो देहाखौ मानो आह गोख्रों लाखि खिनो गोनां होनना बुङोबा जोङो बेराम आजारनिफ्राय बासिनो थाखाय जों लाखिनांगौ। आरो देहाखौ मेंनाय बानाय बेफोर गैया खालामनो थाखायबो जों एक्सारसाइस खालामनो गोनां दोङो। आरो बिब्दिनो जोङो ओ दानि जुगाव जेनेबा जानाय लोंनाय बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइफोरावबो बांद्राय जों भिटामिन मोननो थांला नालाय दा बेखायनो जोङो देहाखौ गोख्रों लाखिनो थाखाय जोङो गोख्रों खालामनो गोनां जायो आरो। जाहाथे बेराम आजारजों जों नारसि सिन्जाया
जोङो जोंनि देहाखौ गोख्रों लाखिनोब्ला ओरैनो मा मा जोङो मैगं थाइगं ओ फिथाइ सामथाय फाथाय जानांगौ।
जोङो जोंनि देहाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ जोङो जानाय लोंनायखौबो जोङो मोजां नायनानै एसे भिटामिन नायना जानांगौ। आरो जानायफोरा जानला मोनला ओ जाजाया आरोना। मानो होमबा गोख्रों खामनो थांनायनि थाखाय जुदि नोङो जानला मोनलाखौ जायोब्ला माने एसे एफेक्ट जानो हानाय बेराम आजारासो बांद्राय जानो हानाय बे बेफोरबायदि जायो आरो नाथाय मेन पइन्टआ बेसो जायोदि देहाखौ माबोरै गोख्रों लाखिनो होनोब्ला जों फुंनि ब्रै बाजि ओ ब्रै बाजि ओ ब्रै बाजि आरो बा बाजि बेफोरबायदि फुंनि समावनो सिखारनानै एसे रानिं खालामनाय। खारनाय आरो एक्सारसाइस। खालामनाय। आरो दैखौ जोङो ओ थोजासे लोंनाय। बेफोरबाय खालामामोब्ला जोंनि देहाया गोख्रों जायो आरो। आरो जों योगा बानायनांगौ। अब्ला जोंनि देहाया गोख्रों थायो बिनि उनाव दै लोंनायखौ थि बायदि लाखिनांगौ जानायखौबो जों थि सम बायदि लाखिनांगौ जानायाबो बांद्राय नङा नरमेल मिडियाम जानांगौ। आरो जोङो एसे मोजां मैंगं थाइगं नायनानै जानो गोनां जायो आरो माने
औ। आरो। बेनिखायनो जोङो जोंनि औ खोनादों नोंथां जोङो जोंनि देहाखौ खौ गोख्रों लाखिनोबा ओह गोथां मैगं थाइगं जानांगौ
ओ।
ओमफ्राय जा हायोब्ला जोङो जोंनि न'आवनो फिथाइ सामथायाइ गायनानै। मोजाङै आबाद मावनानै जायोब्ला जों माने गोबां भि
भिटामिन मोननो हायो बेराम आजारनिफ्राय बासिनो हायो आरो ओम नोंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों दा आं नोंथांखौ आ मोननैसो कुइसन सोंनोसै जोङो आ जिखौबा देहाखौ जोङो गोख्रों खालामनो थाखायथ जोंहा एक्सारसाइस निबो गोनांथि जायो नङा होमब्ला
औ
इयुगानि गोनांथि दङ दा जोङो अब्ला जोङो एक्सारसाइसखौ माबे माबे समाव जों खालामनो हायो देहा गोख्रोंनि थाखाय
ओ जोंनि देहा गोख्रोंनि थाखाय जों फुङावनो फुंनि आ फुंथारावनो जेथिया साना गोरलै ओंखा खारगोन बे समाव एक्सारसाइस खालामब्ला जों साननिफ्राय दि भिटामिनखौ मोननो हायो। जाय दि भिटामिनजों जोंनि देहाया राफोद आरो मोजां भिटामिनखौनो जोङो जेनेबा सानदुङाव थानानैनो मोननो हायो आरो ओरैनो इजिलि जेबो जाया लोङालासि दिनो दा बे मोनसेया जाहैबाय बेनिफ्राय आरो जोंनि फिथाइ सामथायाइ जानायजोंथ जों भिटामिन प्रटिन मोनखागोनानो आरो जोङो फुं टाइमावनो जों जथिया फुङावनो ओं ओंखारोगोन ओंखारनानै थिया खारगोन अब्ला जोंनि देहाया गुदुं जागोन सि स्ट्रं जाबावगोन रफोत जागोन बेनि ओमफ्राय जोङो जोंनि देहाखो जेनेबा पावार लाबावनो थाखाय जों फुसाबफोरखो दैबाबो जों मोजां आरो बिदिनो गोबां एक्सारसाइस दोङो बेफोरखौ जोङो खालामनांगौ जोंनि देहा गोख्रों खालामनो थाखाय।
औ औ जोङो आ एक्सारस खालाय खालामखांनायनि उनाव जोङो माबादि मोनस फलिस माबादि मोनसे जोंहा मुलाम्फा जायो एक्सारसाइस खालामनायजों
जोङो एक्स-एक्सारसाइस खालामनायजों लोगोसे जों गावखौनो जोबोर मोजां मोनो आरो जोंनि देहाया राफोद जानायजों लोगोसे जों गावखौनो जोबोर हेपि मोनखाङो आरो।
औ औ बेथ सैथो खोथा नों थां
उम
औ ओमफ्राय नोंथाङा दााबायदियाव बेसेबां बाजि समाव सिखारो नोंथाङा बेसेबां समाव सिखारो?
अ आंनिथ‌ दा एसे गोबावानो ओ जायो मालाबा मा थाबबो सिखारनाय थाङो ओरैनो आ द बा जिसोआव सिखारनाय जायो आजा दे
थिगैनो दङ द बाजे सिखारब्लाबो आङो बिबदिनो ओ बा बाजि थामजि रिंगा ओ थामजि रिंगा बेफोरबायदियाव सिखारो आरो ना सिखारो सिखारनानै ओमफ्राय आं दाबायदियाव एक्सारसाइस खालामनो एसेबां सम मोना नालाय आं दा एसेबां बानाया मालाबा बिदिनो गेजेर गेजेर सम जाब्ला माने बिदिनो बानायो आरो। नाथाय आं गोदो बां सिन बानायोमोन आरो गोदो माने गोदो नंद्राया सिगांनि समाव जेब्ला आं नआव दङमोन अब्लानि समाव आं फुं समावनो सि सिखारना मोन रानिं खालामोन एक्सारसाइस खालामोन। देहाखौ राफोद लाखियो। दाबो आंनि देहाया राफोदानो माने मोनसे मोजां मोनो आरो गावनि देहाखौ मेंनाय बानाया सोलेरनिफ्राय गासैबो खारलांजोबो आरो। आरो आं दानिया फुंनि समाव सिखा सिखारो सिखारनानै बिब्दिनो मालाबा एक्सारसाइस खालामो खालामखांनायनि उनाव थालिर बेफोरबायदिनो जायो बिदिनो मोनसे मोजां न मेल जायो आरो नर्मेल सिस्टेम
औ देहाखौ राफोद लाखिनो थाखाय गोबां दै लोंनांगौबो होनो डक्टर फोरा नोंथाङा बेखौ बाहायोना बाहाया?
बे दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार नोंथां मिथिगौ ना।
औ
जोङो दैया खमब्लानो जोंनि बेराम आजारा जानायनि मोनसे चान्स थायो आरो। माने दैयाव दैनि थां खालाम मा माबा बेराम जायो मिथिगौ बे फाइल्स बिखा राननाय आरो हासुदै मोनाम नाय हासुदै गोजा ओंखारनाय बेफोरबायदि बेरामफोरा जायो आरो बेखायनो जोङो ओ दै लोंनो गोनां जायो बेखायनो आरो डाक्टरफोराबो बुंखायो जे दैखौ लोंनांगौ दैखौ लोंनांगौ होननानै बुङो नाथाय दै लोंनायखौ माब्लाबाबो खमायनाङा। नों बावगारोब्लाबो गावनो गोसो खांनानै नों लोंनांगोन। आरो बे ओ बेफोरबायदियाथ होम फाइल्स बेराम होननाया दा आंनावबो देसुंहाय। माने बेफोरबायदि बांद्राय हार्ड वर्क खालामबाबो जायो आरो जानाय लोंनाया नोङो बेदर फिसा बांद्राय जाब्ला जायो।
औ
आरो देहाखौ नों मोजां लाखियाबा हाब लाखिबा बिबदि जायो आरो बेखायनो जोङो दै लोंनांगौ मानांगौ जानायफोरखौ नरमेलि जानांगौ बेफोरबायदि आरो आरो फिथाइ सामथाइ हायोबा थालिर बेफोरखौ आरो आफेल थरमुस बेफोरखौ जानो गोनां दङ आरो देहानि थाखाय।
औ ओरैनो ओ जोङो मिथिनोबो मोनो आरो जों प्रेकटिकेलावबो मोनो जोंना दै खम लोङो माने जों गेस थिगाबो गोबां
औ औ औ गेस्टिकआ माने औ बेबो दैनि थाखायनो जायो जों जुदि गेस्ट्रिकखौ होखारनायनि मोनसे फरमुला दङ जिथुबा बे फरमुलाया जाबाय जोङो फुङाव सिखारनानै आ रान्निंग खालामनांगोन दैयलि, रान्निंग खालामबाय थाबा माने गेस्ट्रिक होननाय बुस्थुआ थाया। खारबाय था आरो दै दैखौ लोंबाय थायोब्लाबो माने फुङाव उथिनानै दै लोंबाय थाबा अब्लाबो गिस्टिकआ जोंनिया थानो हाया आरो मानसिनि देहायाव
औ
दा बेखायनो जोङो दै लोंनांगौ, एक्सारसाइस खालामनांगौ। होमबाना जों जोबोद डेभलप आरो गावनि थाखायनो।
अ' नोंथांनि सोंथिनि फिन्नायफोरखौ खोनानानै जोबोर मोजां मोनबाय बेफोरबायदिनो उनाव बो गोबां सोंथिनि फिननायफोरखौ मोनगोन होननानै आसा
औ आंबो नोंथांनिफ्राय जा सोंथि खौ मोननानै फिननाय होनो हादों आंबो जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो नों थांनि सोंथिखौ मोननो थाखाय आं उनफोरनि थाखाय नेनानै थाफिनबाय नों
अ' अ' गोजोनथों दे औ गोजोन्थों दे।